औ औ औ खोनादों खोनादों। क्लियार खोनादों।
मा खालामदों नों
आङो ओरै नो ओ जिरायना दङ दुगैखांनानै। ओरैनो जिरायना दङ। नोंथाङालाय?
आंबो ओरैनो दंथ'यो दायो।
बा दे दे।
आङो नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दैसो सावरायनो होननानै
अ जायो जायो जायो जायो उम।
औ नोंथाङा दावबायनायावहाय माबाफोर ओ मा होनो एक्सपिरियेन्स मोननाय दङ नामा?
दावबायनोथ' आङो एक्सपिरियेन्सा आ आं आं बिराद दावबायनो मोजां मोनो।
औ औ
आं दावबायनो एकदम गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो गोजान गोजान जायगानि मानसिफोरखौ लोगो हमनो रायज्लायनो आं बिराद मोजां मोनो आरो आङो दावबायनाया बा बिथिं आङो सा टु थावजेन्ट माबायाव टुइन्टि वानाव आङो अ नङा सरि टु थावजेन्ट नाइनटिनाव टु थावजेेन नाइनटिनाव आङो नागालेण्ड बेरायहैदोंमोन दिडमापुर बेरायहैदोंमोन आङो। डिमापुर टाउनाव आरो बै बर'फोरनि बायखोन्दा नोगोर ओ डिमापुर बायखोन्दा नोगोर बेयाव कसारि राजाफोरनि बायखोन्दा नोगोर बेयाव बेरायहैदोंमोन आरो। आरो बे डिमापुर टाउनखौ बिराद मोजाङै बेरायनो मोनदोंमोन आरो आङो।
औ नोंथाङा बेयाव थांनानै बेयाव थांनानै नोंथाङा मा मा गोजोननाय मोनदों जेनेबा?
बेयाव थांनानै आङो बिदिनो माने माबायदि जायो लोङो थायो बे ना नागाब आरिया बेखौ आं नुबाय आरो आरो बे बेयाव जिबआव फानो बायदिसिना जाग्राव जिब जुनार जोंनि जाय जाफेरि बुस्थुफोरखौ बिथिं फानो आरो बाजाराव उम खिन्थु द औ अ जोबोद गिद गिदिरानोथ खिन्थु जि जोमनि दखान होनोब्ला ओ गागा सेन्देल जुथानि दखान होनोब्ला आलदा आलदा दखाननि खोथा बुङोब्ला खिन्थु जोङो बांसि इन असमिया मारुवलि बेंगलिफोरखौ जों नुयो आरो
औ बांसिन नुनो मोन
बांसिन नुनो मोनो खिन्थु नागा मानसिफोरखौ बारा दखान सखान होनाय आङो डिमापुराव बारा नुवाखै आरो दङ दंनाया किन्थु बेसोर खौ आं बांसिन नुदों आरो।
औ
दि आरो। बेनि उनावहाय ट्रेनआवबो बिदिनो बोराद मोजां नाङो आरो ट्रेनाव नागा मानसिफोर फोर लोगो मोननाय माबानाय। उम बरियानो। ओमफ्राय सानसेखालि होम बिदिनो बेरायबाय बेरायना आरो खालि जों माबायाव बाइकजोंनो जोङो हरै फार्स्ट टाइममोन आरो आङो बाइक जों थांनाया। चिरापुन्जि बेरायहैदोंमोन। ओ बेनि फ्राय मेबि फ'र फाइभ आवार्ससो लायो जां गुवाहाटिनिफ्राय। गुवाहाटिनि बाइकजोंनो थांदों बाइकजोंनो थांदों आरो बाइकजोंनो बे सानसेयावनो फैफिनदों आरो।
सानसेयावनो फैफिनदों ओरैनोथ' अ ओरैनोथ' मेघालय शिलं बेरायनो होनबाथाय साननैनि साननैनि टाइम फुरा गिदिंजोबनोबा साननैनि टाइम नांगौ औ।
बा आरो जोङो सेंग्राफोर गोजा बेरायनो थांनाय नालाय गारि खौबो सोलाय सोलाय सालायनो हायो नालाय जोङो थांदों आरो। किन्तु बि खुं सिखुं साजोब दों आरो फैफिन्नाय लाना एथ' गोजान
अ खस्थ' मोनो ना?
खस्थ' मोनो जोङो नौथायावनो सहैदोंदां माबायाव उम चिराफुन्जि फुंनि नौथायावनो।
औ
अखा मस्थ' अखा दसेनो पास मिनिट दस मिनिटनि उनावनो अखा आरो सान्दुं दुंलाय आरो दसेनो अखा हालाय। दसेनो जोमै खोबलाय बिदि आरो बिराद गुसु आरोखि गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरावनो थांदों खिन बिराद गुसुमोन आरो।
औ औ शिलंनि खोथा होन्नानै बुङोब्ला जोङो दैज्लां बा गोलोम बोथोरावसो
अ शिलंआाथ' नैबेयावनो थालांबायना शिलङाथ' नै खा थियावनो थालाङो शिलंआथ' बेनिफ्राय टु आवार्सफोरल' लायोदां।
अ सि नों ओ नोंथाङा सिशलंआवबो दावबाय थांबाय ना?
ओइ शिलं टाउन गेजेरजोंनो चिराबन्जि थांनांगौ आरोखि।
अ अ। बे टाउनाव शिलंनि टाउनावहाय नोंथाङा माबाफोर गोमोथाव बुस्थु बा जिनिस
शिलं टाउन नाव गोमोथावथ' बिदि गैया बिद जे जोंबायदिनो जोंनिया जेरै बाजार बिदिनो आरो। बेयाव मोनसे आरो बेयाव जि जोमफोरा थान्दानि जि जोम जाजोबो।
उम।
आरो बिथिं माने खम दामावनो जेरै जों फेन्सि बाजारखौ खम दामि होन्ना ओ दामिनि बहुत बुस्थु थु मोनो होन्ना बुङोना बेफोरबायदिनो माने माबायाव गुवाटबा माबायाव बा शिलंनि पुलिस बाजाराव बिदि खम दामियावनो ओ बिदि बुस्थुफोर मोनो आरोखि गान्नाय जोमनाय जंथा मुजा बिदि सेन्देल खम दामावनो मोनो आरोखि। खिनथु थानाय हटेलफ्रा बिराद दाम दाम।
अ।
बिराद दाम आ जानायफोरा माने जोंनिजों मिलाया नालाय बिसोरनो थाव मस्ला बारा जाया दैब्रां दैथां जायो।
औ।
माने जों जे एथबां जानो सुखुवआ आरो एसे मोनामनाय माबानाय मोनो मा बाहायोथाय मिथिया। जानायफोरखौ एसे मोनामनाय मोनो आरो। ओम मोजां आरो थानो मोजां। आ
टु थावजेन टुइन्टिफराव आंबो थांदोंमोन आरोना डिमापुरावहाय।
उम उम।
ओमफ्राय बेयाव थांनायाव आङो नोंथाङा दहाय खिन्थानाय बायदियैनो डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसन बेफोरखौ नायहैनो मोन आरो जोंबो ओमफ्राय बेयावहाय नायनानै बेयावथ' बहुत मोजाङानो मोनबाय बेनिफ्राय आरो मोनसे साइन्स मिउजियामबो दङमोन ना नोंथां खाथियावनो बै हाथायजों थांनांगौ जायो। हाथाय खाथियावनो ओमफ्राय आरो बे बायखोन्दा नेरसोननिफ्रायबो खाथि खाथि जायो ओमफ्राय मोनसे माबा दं आरो म माने ववाल दङ बे ववालाल' होथेनानै दोननाय आरो गोजौजों नाहरबाथाय बे बेखौनो नुहुरफिनो आरो ना बेनिफ्राय बाजारावहायथ' गोबां गोमोथाव गोमोथाव माने जों जाफेरि जों नुफेरि बुस्थुफोरखौनो फानो आरोना बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथाखौ नोजोर होदों माने बिसोरोना बिसोरो माने बे डिमापुरनि सुबुंफोरा माने गासै बुस्थुखौनो जायो बायदि मोनदों आरो आङो। मानोना बै जे जों। ओम माइआव जे थायोना माइनि गुमाया गुमा फाग्ला होननानै बुङो जों जायखौ बेफोरखौ सिन्था फाननाय नुदों आरो आङो।
आतसा आतसा फिस जायो?
औ औ बेजों लोगोसे आरो औवा मेवाय बेखौथ' जों जाखायो। बेनिफ्राय गोबां बिबांनि मोसौ गोरान बेनिफ्राय आरो बै नागादालि नोंथाङा सिनायोना नागादालिखौ?
औ औ
औ नागा दालि बेनिफ्राय जिबौ गोरान आरो बेजों लोगोसे माने बहुद बहुद किसिम किसिमनि माने बुस्थुफोर नुबोदों आरो जायखौ जोङो माने आं नामखौ मिथिया आरोना ओमफ्राय बुस्थुखौ सिनायो। बेबायदि जादों आरो बेनिफ्राय जानाय फोराबो थ बारा एसे मोजां नङा ना? जानाय लोंनाया जानाय लोंनाया मो
हाजोआरि ओं सुखुआ माने जानायखौ
नि प्राय मानसिफ्रानो बेवहाय जानो नागिरा माने जानाय लोंनायफ्रा जेरैहाय जोंना मोसौफोरखौ जायाना सोरबा सोरबा
उम उम उम
संदेरला संदेरै खालामो जाहैदों बेवहाय।
उम उम
आरो बेरे मोदै बेरेमोदै बासायाथ बा बुंजाया रैसियानो ओंखारबाय थालाय लायो। बेबायदिखौबो नुनो मोनदों आरो। बेनिफ्राय जिनि दुखाना थ गोबां दङ गाहायावसो बनानै फानलाबायनायखौ नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय आरो बेदराबोथ अमाबाबो मोसौबाबो अपेनखा खुला खुलि फानखायो आरो बेखौ नुनो मोनदों आरो। बेनिफ्राय रेस्टुरेन्ट ह टेल बेफोरखौ बांद्राय एसे माने मोजां बेबायदि नुनो मोनाखै आरो नुनो मोननाय जायाखै आङो। नोंथाङा आरो बबेयावबा गिदिंबावनाय दावबायबावनाय
बिदिनो आङो थांबाय गेलेफु बेरायहैबाय हरै भुटान
औ
गेलेफुआव बेरायहैदोंमोन गेलेफुआबो मोजां बिराद गिदिर मोनसे भुटान भुथियाफोरनि मोनसे माबा नालाय बे सिटि। एयारपर्ट। बो दङ। गेलेफुआव आरो ओ ओरैनो जों। भुटान बा हाजो होननानै सानजोबो नालाय। खिन्थु गेलेफुा फाइभ किलमि टारसे प्लेन एरिया आरो।
औ।
बिराद गिदिर मोनसे एरिया। प्लेन एरिया आरो मने बेयाव मो जां नांदों थांनानै। फार्स्ट टाइम थांनायाव। मन्दिर दं मन्दिर हिन्दुफोरनिबो मन्दिर दङ। बे गावसोरनिबो बुद्धिस। फोरनिबो। बुदधिस टेम्पोल दङ। बिदियैनो मोजां आरो। बियाव। जानाय लोंनायफोरा एसे आसामनिजों एसे गोरोबो माने। थांलाय फैलाया बारा। खोमा माने आसामनि मानसिजों।
औ।
माने किसुमान माबायाफ्रा एसे एनै मिलायो आरो। स्टेनडार्ड आरो। गुबुन भुटान टाउननिख्रुइ बे गेलेफुवआ एसे स्पेसियेल आरो। आरो दा मेगासिट। टिबो बानायनो नागिरदों खोमा। बे गेले फुआव।
गेलेफुआवनो आरोना।
दावबायनानै बिदिनो बिराद मोजां मोनो आरो। जोंना नै थाइमाबो। जाबाय।
औ औ नोंथां।
दे होमबा औ दे। गोजोनथों।